औ नोंथां खोनादोंना नोंथांङा
औ नोंथां खोनादों दे
औ खोनादोंना औ दा जोंङो बागै रायलायनो नागिरदोंमोन। बेखौ आं खोन्थागोरसै नामा नोंथां
औ दे फोरमायग्रो
फोरमायग्रो औ दे जोंथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना जौखौहाय न'आवनो संनाय जायो। नंङा होमबा ओ जौखौहाय संनायखौथ' आंबो बांद्राय रोंलाय लांङा। ओ जाखिनि आंङो संनाय नुदों बेखौ एसे फोरमायनोसै ओ आजिखालि बांसिनानो जौखौहाय न'आवबो संनाय जाया आरो बांसिनानो बायनायसो लोंङो नंङा होमबा
औ
बिदिनो गामि ओनसोलावहाय संनाय जायो आरो ओ जौखौहायथ' बयबो मिथियो बयबो लोंङोआनो फ्रायानो ओ बांसिनानो लोंङो जौखौहाय जोंङो संनो थाखाय माइरंनि गोनांथि जायो। माइरंखौहाय जोंङो बांसिनानो बिब्दिनो ओ मा होनोमोन ओ माइब्रा माइरं बेफोरखौहाय बांसिन इउस खालामनाय जायो आरो जुमायफोर संनायावहाय बिब्दिनो जोंङो दैखौहाय मोजांङै गोदौहोनानै दै फुदुंनानै लासिगोन दै फुदुंनानै लानायनि उनावहाय जोंङो बे माइरंखौहाय दै गोदौनायावहाय होसिगोन आरो होनानै बिब्दिनो बेखौहाय ओंखाम बायदि खालामनानै जोंङो प्लास्टिकआवहाय मोजांङै माने गोदौ मोजांङै गोदौनाय दैयावहाय ओ माइरंखौ होसिगोन माइरंखौ होनानै बिब्दिनो ओंखाम बायदि मोजाङै फोमोनना लासिगोन बेखौहाय ओमफफ्राय फोमोननायनि उनावहाय जोंङो हायावहाय प्लास्टिक एबा बायदिसिना बनानै बेयावहाय माने बे ओंखाम बायदि जा संनाय माइरं बेखौहाय माने ओ दोनो आरोना खान्थनिफ्रायहाय लखबनानै मोजांङै माने आलांगायै दोनो आरो आलांगायै दोननायनि उनावहाय जोंङो बिब्दिनो फाइभ मिनिटसो बेखौहाय आलांगायै दोनगोन जिथु गुसु जायो। गुसु जानायनि थाखाय बिनि उनावहाय ओ। जोंङो बिनि उनावहाय बेयावहाय ओ जोंङो बिब्दिनो एमाव एमावखौ फोननाय जायो आरोना एमावखौ माबोरै मोनो होनोब्ला? ओ एमावखौहाय जोंङो देनो थाखाय जोंनोबो माइरंनि गोनांथि जायो ओ माइरंखौहायो। एसे ओ सोमनानैहाय ओ देयो आरो ना आरो बेयावहाय ओ बायदिसिना बिलाइफोर होनाय जायो आं बेफोरनि बिलाइफोर नि नामखौहाय मोनथिला आरो बेखौहाय देनानै बिलाइफोरखौहाय देफानानै माने ओ बेखौहाय लारु बायदि बानायनानै ओ देखांनायनि उनाव आरो ना देखांनायनि उनावहाय लादु बायदि बानायनानैहाय बे बे सान्दुुंङाव फोराननाय जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो फोराननानैहाय जों एमावखौ मोननाय जायो आरो नोंथाङा खोनादों ना? औ औ
ओ बिब्दिनो बे जुमाय संनायावहाय एमावखौहाय फोनलाना होसिगोन फोननायनि उनावहाय जों बेखौहाय ओ दसे सम दोनबावनानै फोनखांनायनि उनावहाय दसे सम दोनखांनानै ओ बिबदिनो प्लास्टिक बा जि बिब्दिजोंहाय खोबफिननानै दोननाय जायो आरोना। गोदोहाय बिबदिनो थालिर बिलाइफोरजों खोबनाय जायोमोन। ओमफाय आथिखालावहाय थालिर बिलाइफोरजों खोबनायखौ नुनो थांला आरो ना। जि ओमफ्लाय प्लास थिक बिब बेफोरजोंहाय खोबनायखौ नुनो थाङो आरो ओमफ्राय बिब्दिनो ओ साननै बा सानथाम बिदि दोननानैहाय ओ जिथु बे संनाय। माय मा होनो ओंखाम मोन ना बेखौहाय एमाव जों फोननायनि उनावहाय जों खोबना दोनदोंमोन। बियोहाय जोंना रेबनायनि उनावहाय जों बेखौहाय खान्थायाव आगखौ सोफिननाय जायो आरो खान्थायाव सोफिननायनि उनावहाय ओ बिब्दिनो रोसि ओंखारसिगोन जायखौ जोङो जौ बुंनाय जायो। बेग बे ओंखारबा। ओमफ्राय जों बेखौहाय खावनानै लोंसिगोन आरो बेबायदिखौ आं नुनो मोन्दों आरो। ओ आथिखालावथ' गोबाङानो बेफोरखौ मावनो थांला आरो। खायसेयानो मावनोबो रोंला ओमफ्राय बिब्दिनो बांसिनानो आजिखालि ओ बायदिसिना जेरै बाजाराव मोनो बेफोरखौसो लोंनाय जायो आरो दानि सुबुंफोरा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना? जौनि सोमोन्दै
औ नोंथां नोंथाङाथ' जोंनि बागै फोरमायखाबायानो ओ थेवबो एसे फोरमायबावना होनोसै जोङो जेरै जौखौ संनो गोनांब्लाथ' जोंना माइरंनि गोनांथि जायो। बेयावहाय जोंङो ओ ननि माइ माइरंनि अनगायैबो जेरै जोंहा सालानि माइरं बा जोङो जौ बानायनो थाखाय जोङो माइब्रानि माइरं नङाब्ला माइरं गोसोम आरो नङाब्ला खायसेखौ जोङो जोसाफोरनिखौबो बानायनाय नुदों आरो जाहाथ जोंना जौआ मोदोमनाय बायदि ओ बेबायद ओ जोंना जौखौ बानायनो गोनांब्लाथ' जोंना एमावनि गोनांथि जायो। जेरै जोंनि ओनसोलाव जोङो एमावखौ बानायनो थाखाय जेरै ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै ओ मोखोना बिलाइ आरो रैमालि बिलाइ खान थाल बिलाइ नङाब्ला ओ जों आरोबाव दाउस्रि आथिं बिलाइ आरो थेमा बिलाइ बायदिखौबो बाहायनाय जायो आरो जाहाथे एमावा गोदै जानाय बायदि बेनि उनाव जोंना बेवहायबो जोंना माइरंनि गोनांथि जायो जोङो माइरंजों जेरै नोंथाङा फोरमायदों बिब्दियैनो देनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेखौ जोङो मिसिनफोराव देनाय जाया दिं खिफोरावनो नङाब्ला उवालफोरावनो देनायखौ नुदों आरो बिब्दि देखांनानै जोंना बेखौ गुवार जायगायाव नङाब्ला थौफोराव लानानै जोङो मोजाङै दैजों गलायनानै बेखौ नोंथाङा जेरै फोरमायदों बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो लारु बायदि बानायनानै आरो बेनि सायाव बानायखांनानै जोंहा जा बानायखांनाय एमाव गोरान बेखौ जोङो सिब्रुनानै सायाव होनायखौबो नुदों आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ गोरान जानो थाखाय सायाव जोंहा सिफोर खोबनानै सायाव आरोबाव जिगाबफोर होनाय जायो आरो ओ जाहाथे एमावा थाब राननाय बायदि बेनि उनाव आ जोंनि ओनसोलाव जोङो जौ बानायनायाव जोङो आ जौ गिसि बानायनो गोनांब्ला जोंनाथ' ओंखाम बायदि संनानै लानांगौ जायो बिदिनो संखांनानै जोंना बेयो गुस सु जायोब्ला जोङो बेयाव एमावखौ एसे खम बिबांनि होयो आरो जाहा थे एमावा गोदै जानाय बायदि अ आरो जोङो गोदो खोनानो मोनबोदों जे जोंना बेफोर जौफोरखौ गोदोआ आबाद फोथारफोराव बा खायसे हाबाफोरावसो बाहायनाय जायोमोन जाहाथे मेंनायफोरखौ आ खारनाय बायदि नाथाय जोङो दानि समाव नायनो थाङोबा बिब्दि लाइमोनफोरखौ बांसिन बाहायनानै गावबा गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानायखौबो नुदों आरो ओ आरो बेबायदिनो जोंना जौ गोरान बानायनायावबो ओ बिदिनो जौगिसिखौ जेरै बानायनो थाखाय ओंखाम बायदि संनानै लानांगौ बिब्दिनो संनानै लानाय जायो आरो नाथाय बिनि संनायनि ओ प्रसेसा एसे बेलेग जेरैबादि जोंना बेखौ ओ एमावफोर फोनखांनायनि उनाव सानथाम बा सानब्रै बेखौ मोजाङै खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयो सेवो ओ बेनि उनाव सेवब्ला जोंना बेखौ आ थौफोराव लानानै बेवहाय दै गलायना आरो बेनिफ्राय कफ'निफ्रायसो जोंना ओ मा होनो जौ गोराना ओंखारनाय जायो आरो आरो बेखौ जोङो गोदो बा ओ दा आथिखाल समावबो जोङो बेखौ मागोआव बा लावखार ओंखाम जानायाव नङाब्ला जोंना बैसागु बो बोथोरफोराव जेब्ला रंजानो फैयो अब्ला जोङो होनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ
औ नोंथांमोन
हेल'
औ नोंथां
औ मा बुंनो नागिरदोंमोन
औ नोंथांमोननि ओन्सोलावबो बे जौनि गेजेरजोंनो खायसे आइजोफोरखौ बा न'खर खुंनायखौ नुदों नामा नोंथाङा
औ नुनायाथ' नुदों ओ जौनि जौजों जौ फालांगि मावनानैबो बिबदिनो गामियारिनि आइजोफोराहाय गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय ओ संसार जालांनो थाखाय गोबोद गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
नोंथाङा जे बुंदों ओ नंगौ उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा दा गावनि जिउखौहाय जौ जौ लोंनानै गोबां खहा खालाम नङा होमबा आजिखालि ओ गेदेरफोरानो जौ लोंनायखौ ओ खायफा खायफा खमायनो हमदों आरो नाथाय आथिखालावहाय ओ बांसिनानो लाइमोनफोरानो जौखौ बाहायनानै गावबा गावनि लाइफखौ दंस' खालामना लादों नङा होमबा
औ
बिब्दिनो ओ जौखौहाय गेदेर गेदेर सुबुंफोरनि थाखायसो बानायनाय जायो बेफोरखौ मिथिखानानैबो मिथिखानानैब्लाबो सुबुं उन्दै उन्दै सुबुंफोरा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा बे बाहायनाय जायो आरो।
औ
औ। बिब्दिनो ओ जौखौहाय जोंनि ओनसोलावबो सोरबा सोरनिबा गामियाव संनानै फाननो मोनो नाथाय सोरनिबा सोरनिबा गामियावहाय संनानैबो फाननो मोना आरो ओ बिब्दिनो बांसिनानोथ' दायो फालांगि खालामनायाथ' ओ बिब्दि ओ सहराव फाननाय जेरै बेफोरखौसो बांसिन नुनो मोनदों आरो ना फालां
औ दाम गोसाबो जाहैबाय आरो बे गामियारिनि जे ओ बेसेना खमबो जाहैबाय आरो बिदिनो ओ नोगोराव बायालासिनो न'आवनो संनानै लोंनायाबो गाहाम मानोना जोंनि राङा बाहायजायै बायदि आरो
औ
औ बिबदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहायबो जौ फाननो मोनोना गामियाव
औ नोंथां ओ जोङो जोंनि ओनसोलावबो नुदों आरो बिब्दि जौखौ बाहायनाय नाथाय जोङो ओ मा होनो एसे खम बिबांनि बाहायनायखौ नुयो आरो जेरै जोङो खायसे आइजोफोरखौ ओ न'खरखौ सालायनो थाखायबो गोनांथि जायो आरो। बेखौ बानायाब्लाबो बानायगोनांगौ जानानै फैयो आरो मालाबा सम माव बिब्दिनो जोंना जेरै न'खराव थानाय दाउ अमाफोरखौ फिसिनो थाखायबो जोंना रांनि गोनांथि जायो बा जोंना ओ जौनिफ्राय मोननाय जे जोंना अफ्रि बेजोंबो जोंना आइजोफोरखौ जोङो अमाफोर फिसिनायखौबो नुदों आरो आरो जेरै हांसो फोरखौबो बेनि गेजेरजोंनो जोंना फिसिनायखौबो नुदों आरो।
औ-औ दे बिदिबा समाव जाबाय नोंथां। औ नोंथांनिसिमबो।